औ खुलुमबाय ओ नोंथां खोनादों।
औ आं नोंथांखौ हनोय ओ गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ बर'फोरनि बर'फोरा बोरैहाय न'खर दायो? बोरैहाय संसार जायो? बिनि बागै आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
नोंथां औ नोंथां हागोन।
औ जों न'खर होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ नङा होमबा। जोङो गंसे न'खर जानांगौब्ला गाव गाव हारसिं थिङौ मालाबाबो नखर गंसे जानो हाया। नङा होनब्ला जुदि बै नखर गंसे याव जोङो गाव गायनि बिमा बिफा ओ बिदा फंबाय बिदिनो बिब' बिनानाव आरो गाव गायनि बियादै फिसा आरो आंनि भाय बाहागि गासैखौबो लानानैसो मोनसे न'खरा जायो नङा होमबा। बिदिनो जों न'खर गंसे जानांगौब्ला जों न'खर गंसेया मोजां जुदि ओ माने समाजखान्थि बायसा जोङो मोजां न'खर गो खोम जानांगबा जोङो गेबें नखर जानांगौबा जोङो साफ्रोमबो न'खरनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो जोङो खौसेयै थानांगोन नङा होमबा गिबियावनो अब्लासो जों मोनसे न'खरखौ जोङो सोद्रोम न'खर बा जेनेबा गोग्गो न'खर मोनसे माने जोङो बेखौ सुंथाना लाखिनो हागोन आरो नङा होमबा नों न'खर गंसेखौ दानाया एसेबां गोरलै नङा बेखायनो जोङो न'खर गंसेनि गासैबो जोङो मिल गोरोबलायनांगोन नङा होमबा आंनि आफाखौ बा आंनि आइखौबो आइ आफाखौ आफा होननानै जों मानिनो हानांगोन नङा होमबा जेरै' बिदाखौ बिदा बिबाजायखौ बिदा जों मानिनानै लानो हानांगोन बिदि बोजोबनानै लानो हाबासो जोङो जों एन गिदोरखौ गोदोर उन्दैखौ उन्दाव जोङो फोथायलायनानै जों खामानि मावनो हाब्लासो जों न'खर गंसेखौ फोजौनो हाहैगोन आरो। आं बे बेलायाव आं नोंथांखौ ओ सोंनो सानदों जेनेबा गंसे न'खरखौ जोङो फोजौनोब्ला जोंनि बिमा बिफाजों लोगोसे जोंनि गावजों हौवा हिनजाव गोरोबनानै थानांगोन आरो बोरैहाय हौवा हिनजावा बोरैहाय खामानि मावब्ला जोङो न'खर गंसेखौ आरो मोजांसिन फोजौनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंहा न खर नं गंसेखौ फोजौनो थाखाय बिसि फिसाया गोरोबनांगोन। ओ गुबुनफोरा जेखियानो बुङा मानो जेखियानो साना मानो ओ बिसि फिसाय सानैबो मोजाङै गोरोबलायोब्रा रावबो बायनो हाया होननानै जोंहा ओ बुंनाय मोनसे बाथ्राबो दङ।
औ
जेरैहाय फिसाया साख्रि बाख्रि मावाब्लाबो आबाद मावोब्लाबो जोंहा बिसियाबो बेखौहाय हेफाजाब होनो नांगोन रांखावरि बा दुखु सुखुनि बेमार आजारावबो गावनि बिसिया बेखौहाय हेफाजाब होनो नांगोन गासै समावबोहाय जोंहा जेंरैहाय खायफा खायफा सुबुंङा जोंहा साख्रि मावो अब्ला बेफोरावबो हिनजाव फोराबोहाय न'आवनो थानानै दाउ अमा फिसिनानै न'खरखौबो बेफोर
औ
बेफोरबायदि जोंङो न'खरखौ गोरोबलायनानै खौसेयै थायोब्लानो जोंहा न'खर गंसेया जौगालांनो हायो आरो गथ' गथाइखौ मोजांङै लेखा फोरोंलांङोब्ला जोंहा बांसिन न'खरावबो गोजोननाय सुख सान्तयाबो फैयो आरो नख'राबो एसे बेबायदिनो जौगालांनो हमो आरो नोंथां
औ नंगौ औ नोंथां बुंनाया सैथोआनो जोङो न'खर दानायाव जेनेबा हौवा हिनजाव बयनिबो बिहोमा नांगोन नंङा होमबा हिनजावाबो हिन्जावनि अ हौवानि बुंनायखौ मानिनो हानांगोन आरो हौवायाबो हिनजावनि बुंनायखौ मानिनो हानांगोन मानोना न'खर गंसेखौ दानायाव बिसोर सानैयासो मैखोम बाहागो लागोन नङा होमबा? बे समाव जोंङो गथ' गथायनि खोथायानो फैया नङा होमबा मेन जोङो
औ
हौवा हिनजाव सानैबो गोरोबनांगोन आरो आइजो माहारियाबो न'खरनि माइनाव हिसाबै माहारियाबो फुल मोनसे न'खरखौ ओ फालिनाय बा सिबिनायनि दायथ'आ आइजो माहारिनियावबो बांसिन थायो आरो आं बुंनायनि जाहोना बेनो जे मानोना हौवा फोरा बा गुबुन सोरबा जब मावगोन सोरबा बाहेरायाव खामानि बिजनेस मावनो थांगोन अब्ला हौवाफोराथ' न'खराव थाबाय थानाय जाया नङा होमबा बे हिसाबाव जोङो आइजोफोरासो न'खराव थागोन बेसो न'खरखौ दैदेनगोन नङा होमबा अब्ला जोंङो आइजो माहारिफोरानो जोंङो न'खरखौ मोजांङै सालायनांगोन हौवाफोर बाहेरायाव थानानै रां गरसे गरनै खामायाखौ नोंथांनोनो हरगोन नङा होमबा अब्ला बेखौ जों मोजाङै बाहायनांगोन जोंनि न'खर दानायाव बैफोर खम राङाबो जोंनो गोबां हेफाजाब होगोन बेजों लोगोसे गावनि गथ' गथायखौबो नोंङो गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनायाव हेफाजाब होनो हागोन आरो जों मोजां आरो गथ' गथायाइखौ नोंङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो साफ्रोमबो बिमाफोरा बाहागो लानांगोन मानोना गोबां गथ'फोरा दिनै जेनेबा सोलोंथाइखौ आद्रा खालामनानै दिनै सोरबा द्रप आउट जानानै जेनबा गोबां बिदिनो जोंनि बर' लाइमोन फोर दिनै बेखार जानो हमबोदों गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव माने दा खायसे खायसेया दिनै बिमा बिफानि गारजेननिफ्राय माबा मोनैनि थाखाय दिनै बिमा बिफाफोरा सामलायनो रोंङियाव दिनै गथ'फ्रा खायसेया बेंगुरा जानांदों। दिनैथ' बुंनो थांङोब्ला सोलोंथाइखौ आरो गोबां जोंङो ‌ फ्रियावनो फरायोमोन बेखौबो बिमा बिफाफोरा गावसोरनि खामायनांगौखौल' बांद्राय गोसो होनानै दिनै गथ' गथायफोरखौ जोङो ‌ स्कुलाव थांदों कलेजाव थांदों जेबो उदिस लायाखै आरो बेफोर रखमखौ खालामनाङा मानोना बिमाफोरा अरायबो माने गारजेन हिसाबै जेनेबा गाव गायनि गथ' गथायखौ बांसिन बोसोन होनो हायो नङा होमबा? मानोना बिफाया बाहेरायाव थायो बिमाफोरासो न'आव सना न'नि बिमा न'खरनि माइनाव हिसाबै गथ' गथायाइखौ सामलायनायाव बिमानि फुल दायथ' थायो आरो बिमाया जि बुङो बेखौनो ग गथ'फोरा मानियो नाथाय बिफा बुंनायखौ मानियाबो जानो हागौ बेखायनो बिमा बि फाया गोरबोआवनो लानानै बिखौ फेदेरो जेथिया गोरबोआव बिमाजोंनो थाबाय थायो। बेखायनो बिमाफोरा बांसिन गथ'खौ नोजोर होनांगोन आरो मानोना मोजांखौ मोजां हामाखौ हामा बेखौ गथ'फोरा सिगाङाव बिमाफोरा फोरमायना होनो हानांगोन। अब्लासो जोङो बैफोरनो जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो जोंनि बे न'खर सं सार दानायाव अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों नोंथांनियाव सोंनो साननो लुबैदों औ जों ओ न'खर दानायाव जों बिमा बिफाजों जों बोरै थाय थानांगोन मानोना सासे बिहामजोआ गुबुननिफ्राय फैनानै जेनेबा सासे न'खराव न'खरनि थागिबि न'खरनि माने न'खरनि गाहाय जानो थाफैनो गोनां जायो नङा होमबा आइजोफोराथ' गुबुननिफ्रायसो फैयो नङा होमबा अब्ला सासे बिहामजोआ बोरैहाय बिहाव बिखावगोखौ सिबिनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बिहामजोआ ओ बिहामजोआबो सोरनिबा फिसामोन सानसे नाथाय जुलि जानानै थाङोबा बियो बिहामजो महरै थांनाय जायो आरो बिखौहाय लोखि महरैबो
औ
मोननाय जायो जेरैहाय बिहामजो जानानै थाङोब्ला गुबुन मोनसे न'खरावहाय बिहाव बिखुनजोनि खोथाखौबो मानिनानै सोलिनो गोनां जायो। आरो गावनि फिसायनि खोथाखौबो मानिनानै सोलिनो गोनां जायो बेफोरनि न'खराव जाबायदि हालोद आरो जाबायदि बिसिनि न'खराव संसार जायो बेफोरबायदिनो सासे बिहामजो बिफोरनि ओ न'खरनि रुल्सफोरखौ जोङो फालिनो गोनां जायो जेरैहाय बिसोरनि गोदोनि नेमखान्थि बायदियै जोंहा सोलिनो गोनां जायो। हाबा जानानै थाङोब्ला। बिसोरहाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां बेफोरबायदिनो थायो खायफा खायफाया बिहामजोफोरखौ बेबायदिनो फिसा बायदियैनो अननायखौ जों नुनोबो मोनो। आरो मोनदांनाबो मोनो। औ बिहाव बिखुनजोखौ जों सिबिनायानो बिहामजोफोरनि धोरोम आरो गावनि फिसायखौ सिबिनायानो ओ बिसिनि था खाय मोनसे गोनांथार धोरोम। जाहाथे बिसि फिसाइ अनलायोब्लासो न'खरा जौगालांनो हायो। बेबायदिनो औ बिहामजो जायोब्ला गोबां ओ सोलिनो गोनां जायो बिहाव बिखुनजोनि बाथ्रा आरो फिसायनि न' बाहाय बाहायगिफोर आलासि दुमसि फैयोब्लाबो जोङो बैफोरखौ मोजाङै सोंनानै हरनो गोनां जायो जाहाथे गामि बोराय बुरिफोर फैयोब्लाबो जोंहा बिफोरखौबो मोजाङैहाय सोंनानै हरनो गोनां जायो बेफोरबायदिनो बिहामजोआ गोबां रोखोमनि मानिनो गोनांबो जायो आरो खामानिबो मावनो गोनां जायो आरो आरोना बो संनाय जानायनि अनगायैबो गोबांयै ओ बिहामजोफोरनियाव दायद्थ' थायो
औ
औ बेफोर
नोंगौ नोंथाङा जि बुंलांदों बे सैथोआनो ओ सासे
औ
बिहामजोआ गुबुननि न'खरनिफ्राय फैनानै जों बिहामजो जाफैयो नङा होमबा बे बिहामजोआनो बे न'खरनिबो लोखि आरो बे बिहामजोआानो बे न'खरनिनो थैस' थांस'नि नङा होमबा हौवानि न'आसो सासे हिनजावनि थाखाय अरायनि थैस' थांस'नि न' जायो नङा होमबा बियो मोनसे गोदो गोदायफोरनिफ्रायनो बर' स समाजाव सोलिबोखानाय नङा होमबा सासे हिनजावा हाबा जानानै गुबुन न'खराव थांगोन आरो बै न'खरासो हौवानि न'खरासो थयस' थांस'नि अरायनि थाखाय जायो नङा होमबा नोंथां औ बियो जोंनि थाखाय ओ साननांगौ आरो जोंनि ओनसोलावबो जोंनि बे समाजावबो जाफ्लेबाय थानाय आरो सासे बिहामजो गावगायनि बिहाव बिखुनजोखौ मानिनांगोआ बियो साफ्रोमनिबो बिहामजोनि दायथ' नङा होमबा अब्लासो जोङो गावगायनि बिहामजो ओ खौबो बिहामजो न'निनो फिसा हिसाबै मानिनो हानांगोन आरो बिखुनजोफोरखौबो नोङो गावगायनि बिमा बिफा असे बायसा नोङो साननो हानांगोन बिदि खालामब्लासो जों बर' न'खरखौ जोङो फोजौखांनो हागोन ओ बिदिनो जोङो जोंनि बे गासै खामानि मावनायाव जोङो हेफाजाब होगोन आरो जोंनि बे न'खर दानायाव बिदिनो जों खालामलांबासो जोङो बर' समाजखौ जों गोजौ फारसे लांबाय थानो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं उम अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगोखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ
औ गोजोन्थों नोंथां
औ।